औ खुलुमबाय नोंथां।
अ अ खुलुमबाय खुलुमबाय आरो लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोम हामलायनाय बाहरबाय आंनिफ्रायबो।
औ नोंथांसिमबो बावहरनाय थाबाय
आदसा आदसा आरो दासान्दि नोंथाङाथ' मोजाङैनो दं जानांगौ नङा होमबा!
औ दासान्दि थिगैनो दंथ'यो नोंथां
आदसा आदसा नोंथाङाथ' हरनि खाजाखौ जाखांबाय नङा होमबा!
औ जाबायमोन नोंथां
आतसा आटसा आटसा सा
औ
अ अ ओ दा थारमाने आं बेनो जे नोंथांजों रायलायैनि जाहोना जाहैबाय उनाव ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ जे दाबायदियाव जोंनि
औ
ओ गथ'फोर माने जोंनि हारिनि हमना ला इयुन ओ जेनेरेसन माने फरायसा बिदि आरो सेंग्रा गथ'फोर
औ
ओ लोगोसे बारहावा गुबुंले बेफोरनि सायाव खायसे आं माने आंनिया मोननाय माने मोनसे, हेलौ
जाहोनफोरनि सायाव सावरायगोन
अ जाहोन ओ लोगोसे बारहावा गुबुंले बिदिनो मोननै मोन ओ आंनि आंनि रायलायनाय माने मोननै टपिक आरो मोनसेयावनो जेनेबा बारहावा गुबुंले बिदि ओ आमफ्राय दा जाखांफुंनाय गथ'फोर जेनेबा लाइमोन गथ'फोरनि सायाव जोंनि हारिनि सायाव नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन बेखौसो माने आं इसे खोनानो लुगैदोंमोन आरो नोंथांनिफ्राय
औ नोंथां आङो अब्ला बे लाइमोनफोरनि सायावनो एसे बुंनोसै नोंथां।
आदसा
औ ओ दा जोङो लाइमोन होनोब्ला जोङोथ' नोङो ओ जिदाइन बोसोरनिफ्राय हमनाय जायो। नाथाय ओ बे समाव जोङो लाइमोन होनोब्ला जोङो ओ मथा मद बैयो सैद' पन्द्र'फोरनिफ्राय गथ'फोरखौ बांसिनै जोङो दुस्थ' जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां! जायफोर जाय जायफोर गुजि थाखोआव फरायबाय थादों बा दाइन थाखोआव फरायदों बेफोरबायदि गथ'खौ जोङो सनसल जानायखौ बांसिन नुनो मोनो नाथाय बेफोर गासैनिबो गोरोन्थिखौ जोङो बिमा बिफाखौबो होनना बुंजोबनो हाया किसुमान गथ'आ किसुमान गथ'आ माने दुस्थ'नो थाखायो बेखौ हाजार रायबाबो बुबाबो माने थिग जाया आरो थेवब्लाबो जोंहा बिमा बिफाया गोबां माने दायथ' दोङ आरो बिसोरखौ खाखन खालामामनायनि फरायसालियावथ' फोरोंगिरिया दायथ' खालामगोन नंगौ थिगआनो नाथायबा जोङो न'आव थायोब्ला बिमा बिफानि गुन होनाया बांसिन साबसिन जायो आरो आरो बिमा बिफाया बिमा बिफाया माने मानि होनो हायि जेबो खोथाबो थाया बायदि मोनो आं मानो होनबा नों जुदि केयार गोनां आरो खाखन गोनां जुदि बिमा बिफा जायोब्ला सासे गथ'आ गाज्रि जानायनि चान्सखौ मोननो थाङा आरो नोंथां
उम
आंनि बुजिनायाव खिन्थु जोंना बिमा बिफा फोरनि एसे गोरोन्थिखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि हारियाव माने एसे एसे देरबानो ओ हेंगारना होनाय एसे देरबानो फुजा माराय खबा माराय थांनो होनाय
औ
आरो मबाइल नांगौ बाइक नांगौ बेफोरखौ एसे माल बुस्थु बुख्रुबबानो होफैनाय बेफोरबायदि जिनिस नि थाखाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बांसिनसो गाज्रि जानायखौ बा जालांनायखौ आं नुनो मोनो आरो बेफोर दायनिगिरियाथ' नोङो बिमा बिफाखौनो होनना बुंनांगोन। मानो होनब्ला नोङो जुदि गथ'खौ खांनो हादोंब्ला फेदेरनो हादोंब्ला नोङो गियानखौबो होनो हानांगोन आरो गथ'खौ ओरैनो खांनानै बा फेदेरनानैल' ओंखाम दालिल' जाहोनानै जाया आरो आंनि मथे आंनि बादि बिदिबा आरो नोङो मोजां मोजां गियान आरो हाखनखौ होनो हानांगोन आरो गथ'खौ मोजां गियान आरो खाखन होनायनि गुबै जाहोनखौ आं नुयो गथ'खौ एक्सुलि एसांबा एसेबां उन्दैयाव एसेबां फ्रिदमखौ होनाङा आरो आंनि मथे हेंगारना नाङा हगारसारना होनाङा जि नांगौ होनदों बेखौ नोङो जानला मोनला नाया हौवा होनाय आरो मबाइल गदों मबाइल बा गथ'नि फिउचार बा गथ'नि इयउना मा जागोन बेखौ नायग्रोनांगोन जुदि सासे क्लास ओइट सेभेनाव फरायनाय गथ'नो जुदि मबाइल गंसे बायना होयोब्ला बे गथ'नि फिउसारा मा जागोन बेखौबो एसे भाबिनांगो आरो आरो होयोबाबो हो नाथाय नोंनि आन्दार जेनेबा नों बिफा नोंनि आन्दाराव थानांगोन आरोयो नोंनि मथे सालायनांगोन बेखिनि खाखनखौ जुदि ओ जों बिमा बिफाया जुदि लाबोनो हायोबा ओ जोंनि गथ गथ'फोरा दा जिबायदि ओ दुस्थ' जादों बा बाइक लाना साखावनाय जादों माबा जादों बेफोरनिफ्राय थारमाने नाथायबा जोंनि बिम बिफाया खायसे खायसेखौ नुनो नुनो मोनो आङो निजिनि गथ'खौ निजिखा खन खालामनो गोनां गुबुननि गथ'नो थांनानै गाज्रि जादों उमुगदों थानानै गाज्रि जादों बेबायदि मुं थिनायखौ नुनो मोनो आरो। खिन्थु बेबायदि जानो नाङा एक्सुलि नों जुदि खाखन गोनां बिमा बिफा माबा नों हादर बार'तया बोसोरनि गथ'खौ नों मानो खाखर खालामानो हाया? नङा होमबा नों हानांगोन नों हाथारनांगोन हायाबा नोंनि गथ' गथ'खौ मानो खांखो गथ'खौ नों गाज्रि खालामनो खांदों ना मोजां खालामनो खांदों? बेखिनि माइन्डसेटआ माने बिमा बिफयाव थाबथारनांगोन आरो आंनि हिसाबाव। आरो बेखिनि माइन्डसेटखौ गोबांनि बिमा बिफाखौनो आं लानायखौ नुनो मोना। मानो होनब्ला? ओ गोबां जोंनि बिमा बिफा दोङो जाम्बा आरोना, जाम्बा होनना बुंनांगोन। जेनेबा हमना ला नों गथ'आ जेनेबा देरबाय एसे। देरनायनि उनाव बियो मा बुंगोन गथ'खौ मिथिया र' मोजाङाय राजायासो मा बुङो माने निजिनि दायथ'आ जेनेबा निजि सल्लिस बा पनसास बोसोरानो जायाखै थेवबाबो दायथ'खौयो फिसा लानो नारना होयो। बिदियाव बे बिदियाव बै फिसालायनि खर'आ देराबा मादो जागोन?
उम।
खिन्थु बे दायथ'खौ निजि बिफाया बोरायसिम निजे थांना थासान्दिसिम लाखिनो हानांगोन निजेनि फिसा फिसा सानफ्रोमबो निजेनि फिसा फिसा। निजिनि फिसाया मालाबाबो बिफानि सायाव थांनो मोना। बेखिनि बेब'स्थाखौ बे निजेनि जोंनि हारिनि बिमा बिफाया गोबाङानो बुजि मोना आरो। दा बेफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि किसुमान गथ'फोरा खर' गिदिर जानायदि बुङो बे खर' गिदिर जानाय होननाया बेफोरावनो सोनारो आरो माने एक्सुवेलि लाइखौनि जि बिमि एफायनयो होयो। र' जा बाबुआाबा लाखिनो लाखिया जा बाबायाबा लायोना लाया। जाबााब मा बुङो र' आरोे नोङो नोंनि फिसालासयो नोंनि म मे नोङो नोंनि फिसााजलासोयो नों फिसालानि मथे दाना मानो सालायनङो हथत नोंसोरनि बैस ज नोङो सल्लिस बोसोरानो जायाखै फर्टिफाइभ बोसोरानो जायाखै। दानो मानो नों निजेखौोननो फिसालानो गथायनो हाखो। बेबायदि सिस्टेमाव जोंनि गथ'फोरा गाज्रि जानायनि चान्साआ बांसिन थायो आरो नोंथां दा नोंथाङा मा मा सानो बेनि सायाव?
औ बेनो जे नोंथाङाथ' गोबां बोथोर बुंबाय आं जोबोर मोजां मोनदों नोंथांनि बुंनायखौ। लोगोसे हमना ला नोंथाङा गुबुंलेंनि बाथ्राखौबो बुंबाय। बबा माने बेनो जे पलिउसन पलिउसनाथ' मोनसेल' नङा गोबां गोबां पलिउसन थायो। गुबुंले गोबां थायो बिदिनो गाज्रि जानायनि आखला जाहैबाय गुबै गुबै कारना जानाय गुबै कार'ना जाहैबाय आंनिफ्रायबो जे बिमा बिफायानो बिमा बिफायानो साखनखौो खालामाननांगोन। हानायखिनिखौ हानायखिनिखौ माने थैजासिम आरो।
औ खागन खालामनांगौ औ।
आं मइेन बाथ्राखौ नुहबाय माने नुगासिनो जे लाइमोन खामजला नोंथाङा बुंदों जे स्नि थाखो दाइन थाखो गु थाखो एबा जि थाखो ए जोंनि नोजोरावथ' हमना ला सिनै थाखोआव लागै मोनहैनाय लोगो सनै थाखोआव लासैबा डिग्रियाव लासैबाबो दाबो दाबो उन्दैयनो थायो गथ'फोरा। आगोलसो गिदिर गद आगोलसो गिदिर गिदिर जायोमोन माने बैसोगोरा बिदिथ' गोबां उन्दै बिनि लोगोसेनो जोंनि बाइक स साखावनाय माइबा साखावनाय एबा
औ
लामा सामा दखान सखान माने बारहावा गुबुंले खामनाय माने बाइक साइक साखावना लोगोसे फ्लेट फ्लेट बायदि बायदि भांसां सोबनाय लोंनाय जानाय बे फोरखौ गोबां नुनो मोनदों माने जोंनि हारिखौल' बुंनो थाङा गोबांखौ नुनो मोनदों गुबुन गुबुन माने लाइमोनफोरा माने हारिखौ हमना बुंनो थाङा आं लाइमोन होननाय लो गो लोगो लाइमोनफोरा जाहैबाय माने जों सब हारियानो माने लाइमोन जानाय लोगो लोगो गोबां जानो हमदों माने आगोलनि गथ'फोरा माबायदिमोन माने जों उन्दै उन्दै टाइमाव माने दादा दं माने आदा दं बिदि गिनानै माने जों खाथियाव माने बायदि बायदि खिनथिनो लाजिग्रामोन। एबा गिग्रामोन आरो मावामोन। नाथाय दानि गथ'फोरा जेबो मानि जालांबाय माने गिदिर मानसिखौ नुनाय लोगो लोगो बारा द्रायसो जायो बिसोरनि बाइक साखावनाया।
औ
आरो फ्लेगनि धुंङा दिहुननाया बेनो आरो। ओ माने बिसोरनि खामानिफोरा अयथाचार माने
औ माने नायथावा आरोना लाजिया नुग्रायासो लाजिलाय लांङो आरो।
अ बेनो बेनो ओ बेनि थाखायनो आं बेफोरनो आरो नोंथाङा बुंनायखिनिखौथ' आं गोबां मोजां मोनदों आरो लोगोसे नोंथाङा
औ
खमखौ बुङाखै गोबाङैनो बुंदों।
औ
आरो फिसा फेनला बाथ्रा बुङाखै नोंथाङा गोबां खौनो बुंदों लोगोसे आं बेफोर खौ नुनो मोनदों बेनि अनगा आंबोथ' मा बुंबावनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंना बेनो आरो न'
नाजावदों आरो माने
औ नंगौ नोंथां बे सैथो खोथा जाना द आरो खिन्थु जोंनि हारियाव बुङोब्ला जोंना बिमा बिफाया एसे बाराद्राय हवगारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। माने निजेनि गथ'खौनो गियो बिमा बिफा जानानानै निजिनि गथ'खौ गियो। आरोे नों बिमा बिफा जानानै दिनै गथ'खौ माबायदि गिनांगौ नङा होमबा। जि दाइन बोसोर जिब्रै बोसोर जिबा बोसोरनि गथ'खौ नों गिनानै नों जुदि खाखनखौनो हेंगारना होयोब्ला अब्ला देरनायनि उनाव मा जाबावनो हायो बे खोथाखौ साननांगो आरो निजि एक्सुेलि दानि जुगाव जोंनि बिमा बिफाया जेसेबां गोरों जादों हमना ला जेसेबां गो रों बिमा बिफा दङ
अम
एक्स' माबासो जादों न' बेंग्रा बा जामबायावसो थांफिनगोन जामबायावसो थांफिनबाय हादों।
अ जेसां गोरोंबाबो
जे दानि जुगावथ' जों गासैनिबो बिफाया फरायनायना सिगांनि जुगाव सोरनि बिफाया मोजाङै फरायनाय दंमोन जेन नोंथाङा एसे भाबि
अम नंगौ नंगौ नंगौ
दा इडुकेटेद हयथ' नोङो मेट्रिक पास पिअ पासबाबो जाथारदों किन्तु आगोलनि जुगनि बा जोंनि एसे सिगांनि जुगनि बिमा बिफाखौ नाय नों। जोंनि एसे सिगां बिमा बिफाया मा मोन? साफ्रोमबो हालाय जाम्बामोन सोरबा सासे दङो बा गोरों बेयो अलरेडि साख'रि मावखानायमोन आरो नङा होमबा नोंथां।
ओम-ओम।
बेबायदियाव बिसोरनि खाख'ना जुदि मोजां जायोमोनबा दााबायदियाव जों गासिबो फ्रेस्ट इडुकेटेड सोलोंथाइ गोनां मान ओ बिमा बिफा जा नानै जों निजेनि गथ' गथायखौ मानो खाख'न खामनो हाया जोंहा गोबां माने गाहायाव गोलैदों आरो नोंथां। बियो जोबोर गि ओ नोंथांजों बे खि खोथाखो ओ सावरायनो मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेखिनि टपिकखौ नोंथाङा ओ दिहुनना हरनायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव आरो गोबां खोथा सावरायनो मोनबावगोन बेफोरनि बागैनो। ओ दाथ' सम समा जाबाय नोंथां ओ जों ओ-ओ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
अ दोनथ'नोसै दे अ। ओ साबायखर नोंथां नोंथाङाबोथ' गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय नोंथांनिफ्राय।
औ नोंथां।
गोजोननाय मोनदों होम दे होनबा नोंथांदो दे-दे।
अ दे।